हेलौ नोंथां औ खुलुमबाय नोंथां। खुलुमबाय।
औ औ खुलुमबाय। खुलुमबाय औ नोंथां खुलुमबाय।
औ दा उम ओ गोजोन बेलासे समनि आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोन हामलायथि जासिहरनाय थाबाय नोंथांसिम।
औ नोंथां आंनिफ फ्रायबो औ
औ दा जो जोङो दान्दिसे सम बर'फोरनि माने आबाद मावनायनि बागै एसे सावरायगोन आरोना नोंथां। खोनादोंब्ला दा आं एसे फोरमायना होनो सानदों। फोरमायना होनो हागोन ना अननानै नोंथां?
औ आबाद मावनायनि नो‌ फारसे नङा होमबा नोंथां?
औ औ औ नंगौ।
औ दा बर'नि आबाद मावनाय
औ एसे फोरमायना होनि आरोना आं नोंथां। दा बर'फोरनि आबाद मावनाय होनना बुङोब्ला। ओ बर' फोरनि आबादा बर' हारिनि गाहाय जिउ राहा नङा होमब्ला नोंथां? आरो बेजों लोगोसेनो ए ओ थांनानै थानो गरं जानाय गाहाय खामानि आरोना नोंथां। दा बर'फोरनि गेजेर राव ओ बा आथिखाल बर'फोरनि गेजेराव आबाद मावनायनि थाखाय माने गावसोरा हारिमु आरो खान्थिफोर दंखायो आरोना नों आं बर'फ
दंखायो दंखायो औ।
बेनि गेजेरजोंनो माखासे आबादनि गुदि बाथ्राफोर थायो आरोना नोंथां। आं एसे फोरमायना होनो सानदों। दा माखासे फसलफोर थायो गाहाय फसलफोर थायो आबाद मावनायनि सायाव। दा जोंनिया गिबि माइ आबाद नङा होमब्ला? ओ माइ आबादा माने बर'फोरनि गाहाय फसल आरोना नोंथां। दा बेनि औ जे जै आसु माइ माइसा थालिमाइ बाव माइ बायदि बायदि माने बरफोरा रन्जित माइ बंग बन्धु बायदि बायदि आबाद मावो आरोना नोंथां दा बेनि गेजेरजोंनो माने औ बेनि गेजेरजोंनो ओ ओ बेसरनि बे- सरनि आबाद मावो बायदि बायदि आबाद मावो जेरै मुला फानथाव आलु बेफोरखौ माने मावनाय जायो आरोना दा बेजे बेनि गेजेरावनो माने आबाद आबाद मावनायनि माखासे खान्थिफोरबो थायो आरोबा जों नुनो मोनदों आरो ना नोंथां दा ओ माखासे आवजारफोरबो थायो हालेवनाय नंङा होमब्ला दा मोसौ आरो बा ओ बानदुंजों हाल एवनाया गोनांथार आरोना नोंथां दा बाखांहोनाय औ बाखां होननाय होनना बुंङोब्ला दा जोंहा दंग बा नाला बा बेफोर खान्थिफोरजों माने दै लाबोनाय जायो आरोना नोंथां
जायो जायो औव नंगौ
ओ माइ गायनाय माइ गायनाय होनना बुंङोब्ला जोंहा माइसालि माइ बा आसु माइ बायदि बायदि जि माने माइखौ गायनो थाखाय माने रौवा होनाय माखासे खान्थि आरोना नोंथां दा बेनि गेजेरजोंनो ओ बैसागु बोथोरा बा बैसागु फोरबोआबो आबाद मावनायनि गेजेरजों जोबोद लोब्बा दं नंङा होमब्ला नोंथां दा ओ औ आबाद जागायनाय सम आरो ऐ मोसौफोरखौ सिबिनो बैसागुखौ फालिनाय जायो नंगौना नों- थां
जायो जायो नंगौ सैथो सैथो खोथा औ
बेनि गेजेरजोंनो ओ मागो दमासि दोंङो नंङा होमब्ला नोंथां दा मागो दमासि होनना बुंङोब्ला ओ जोंहा माइ आबादखौ माने नआव लाबोनायनि माने उन साबायखर होनो बे फोरबो खौ फालियो आरोना नोंथां मागो दमासिखौ।
औ नंगौ।
बेनि गेजेराव माखासे हेफाजाब होलायनाय बा माखासे हेफाजाब होलायनायफोरखौ जों नुनो मोनबोदों नङा होमब्ला गामिनि मानसिफ्रा माने औ आबादनि खामानियाव माने जयै हेफाजाब होलायनाया गोनांथार बा हेफाजाब होलायनांगौ आरो ना नोंथां।
औ औ औ
बेवहाय बर'फोरनि आबाद मावनाया माने ओ बर' हारिनि गाहाय जिउ राहा आरो ओ हारिमुनि खामानि आरोना नोंथां दा ओ आथिखाल माने बर'फ्रा अखाफोर आरो बोथोरनि सायाव सोनारनानै गोदोनिफ्रायनो बायदि रोखोमनि खान्थिजों आबाद मावबोनाय जों नुनो मोन्दों बा मावो गासिनो दं आरोना नोंथां।
औ औ
ओ बर'फोरनि मा आबाद मावनाय खान्थि आरो बे सायाव सोनारनाय गाहाय माखासे बाथ्राफोर दङ आरो ना नोंथां दा आबाद मावनायनि माखासे ओ रोखोमफोर मा माइखौ बा मा आबाद औ माबायदि मावनांगौ बा मा ओ माबा फोरखौ फसलफोरखौ बा मा ओ माबाफोरखौ माबायदि सम थासारियाव मावनांगौ बे फोर दोङो दा आङो सिगांग्रो बुंनो थाङो ओ माइसालि आबाद बा माइ सालि माइनि आबाद मावनाय दा माइसालि माइनि माइ खौ दा आथिखाल बा आगोलनिफ्रायनो माने हायेन एबा समान हायाव दै दोनथुमनानै मावनाय मोनसे गाहाय आबाद आरोना माइसालि माइया
औ औ नंगौ नंगौ।
ओ आसु माइनि आबाद मावनाय दङ। बा सान्दुं गोसा बोथोराव बा अखा हानायनि सिगां मावनाय नाय उम माइ आरोना आसु माया नोंथां।
औ औ नंगौ औ खोनादों नोंथां खोनादों।
बाव माइ दङ। दा बाव माय होनोखौ मा बाय नि बोथोराव बा माबायदि जायगायाव मावो होन्ना बुङो ब्ला दा बाव माइखौ ओ थारैनो माने गोथौ दै थानाय जायगा एबा बिलोफोराव ओ मावनाय जायो आरोना बा बिलोफोर गोथौ औ बिफोराव मावनाय माइ आरोना दा आबाद मावनायनि दा माखासे थाखोफोर थायो नङा होमब्ला नोंथां? दा थाखोफोर होनना बुङोब्ला सिगांग्रो जों हाखौ थियारि खालामनांगोन नङा होमब्ला? दा हाखो थियारि खालामनो गोनांबा जोंहा मोसौ एबा ओ नांगोलजों बा बानदुंजों हालेवनानै हाखौ माने ओ मोजाङै ओ गारां खालामनाय जायो आरोना नोंथां दा माखासे रो-रौवा होनाय फोरखौ जों नुनो मोनो माइ खौ हाग्रा बोखारनानै ओ गोमो माने मोजाङै माने गायनाय बेफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरोना नोंथां दा अननानै नोंथांआबो एसे आबाद मावनायनि सायाव आंनो एसे फोरमायना होनो हागोनना थारैनो?
औ थारैनो नोंथां औ-औ फोरमायगोन फोरमाय जागोन दा
औ
नोंथाङा सोंबाय जेला आं थांनिसिम फोरमायना होनोसै दा आबाद बर'फोरनि आबाद मावनायनि जा आदब नेमखान्थि होननानै बुङोब्ला जोंहा जों बर' फोरखौ गोदोनिफ्रायनो आबाद मावनानै जाबोनाय खौ नुनो मोन्दों एबा बर'फोरा गोद आबाद मावनानै जाग्रा हारि होननानै सिनायथि मोनजाबोखानायखा नङा होनोमबा नोंथां खोनादोंना? दा बर'फोरनि आबादारि हारिमुवा ओ रांखा खानथियारि बिखान्थि बिथिंजों एंगारलायनो हायि सोमोन्दो दङ नोंथां खोनादोंना? आबादखौनो बर'फोरा जोंनिया गावबा गावनि जिउखौ सामलायलांनायनि गुबै राहा महरैबो ओ बाहागो खालामना लानाय जायो। खायसे खायसेया नङा होम्बा? दा जोंनि बर' समाजाव बायदि आदब एबा नेमखान्थिजों जों आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा? जेरैहाय आबाद मावनायनिबो बायदि रोखोम थायो नङा होमबा? ओ जेरैहाय थाखो थाखो थाखो थाखोसो जोङो आबाद मावनाय मावलांनायखौ नुनो मोनो नङा होमबा जेरैहाय गिबियावनो जोङो ओ फोथारखौ फोथारखौ बासिग्रोना लानांगौ जायो नङा होमबा? जायखौ बुङो जोङो ओ माबादि फोथाराव गायोब्ला जोंहा मोजां ओ फसल मोननो हागोन आबादनि नङा होमबा? माइ आबादनि औ थिग बेबादिनो मोजां फसल मोननाय बादि जोङो मोजां जायगायावसो जों आबादखौ मावनाय जायो। बेनि उनाव दङ जोंङा हालेवनाय थाखो नैथि थाखोआव दङ जोंहा हालेवनाय बेनि उनाव दङ जोंहा गसा लानाय जायखौ बुङो जोङो माइ गायनाय नङा होमबा? थिग बेबायदिनो ओ माइ गायखांनायनि उनाव दङ जोंहा नांगोल जांख्रा बेनि उनाव दङ जोंहा माइ हानाय बेनि उनाव दङ माइ नाहैनाय बेनि उनाव दङ बाख्रि लायना बाख्रि गायख'नाय माइनाव लायनाय ओमफ्राय बेनि उनाव दङ जोंहा ओंखाम गोरलै जानाय नङा होमबा ओंखाम गोरलै जानायाबोथ' जोंनि आबादारिफोरनि नेमखान्थि बर'फोरनि नङा हमबा थिग बेबाददिनो बाख्रि लिरख'नाय बायदि बायदि रोखोमनि जोङो नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां थिग बे रोखोमैनो, जोङो आबाद मावनोब्ला जोंनि जोंनोथ' बोथोर बोथोर लाना बोथोरसो आबाद जायो नङा होमबा जोंनि ओनसोलाव नंगौना? नङा हमबा नोंथां औ औ थिक बेबाददिनो जोंनि बर' औ औ औ औ थिग बेबायदिनो जोंनि बर' माहारियाबो गोबां आबाद मावनानै संसार जाबोनायखौ जों नुनो मोन्दों नङा होमबा, दा जोंनि बर' हारि आ माइ आबादनि अनगायैबो, गुबुन गुबुन मैगं थाइगंनि आबाद, फोर मावना‌जि संसार जालांनायखौ जों नुनो मोनबोगासिनो दङ जोंनि ओन सोलाव नङा होमबा, अब्लाबो माइ आबादखौनो, माइ आबादखौनो जोङो ओ स्निजिबा नङाबा, ओ दाइनजि जौखोन्दो जोङो, जोंनि ओनसोलाव मावनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा, थिग बेबादिनो दा, जोङो जोंनि बर' सुबुंफोरनि गेजेराव बर' हारिया ओ खायसे खायसेया बायदिसिना गेदेर गेदेर ओ फोथाराव गेदेर गेदेर मैगं थाइगंनि बागान खालामनानै मैगं थाइगंनि आबाद मावनायखौ जों नुबोगासिनो दङ नङा होमबा खोनादों ना नोंथां
दङ दङ औ खोनादों खोनादों,
बेबादिनो बिथांमोना मोजां मोजां आबाद मावनानै मोजां मोजां गाव फालांगि खालामनानै बिथांमोना गावनिसोरनि जिउ राहाखौ सालायलांबोगासिनो दङ नङा हमबा, थिग बेबादिनो बिथांमोना जोंनि बर' खायसे खायसे बिथांमोना बर' हारिनि ओ आबादखौनो गावनि जिउ राहा होननानै बुंनाय बाथ्राया बेनो आरो नङा होमबा नोंथां जिहेथु जों आबाद मावनानैनो गोबां बिबांनि जिउ एबा संसार दालांनो हायो नङा होमबा सुखु गोजोनै थिग बेफोरबादिनो दा आबाद होननानै बुङोब्ला जोंहा जेरैहाय भिन्दि गायनायखौ जों नुनो मोनो, लेस्रा पटल, खुमब्रा थायसुम बेसर बायदि बायदि आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां दा जोंहा आबाद मावनाय होननायजों लोगोसे जोंहा आबाद मावनाय जों बर' हारि एबा समाजाव जोंहा, ओ हेल मोसौ हालिजों हालेवनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा जोंनि बर' समाजाव खोनादोंना औ जेरैहाय मोसौ हालेवनायाव जोंहा गोनांथि जायो नांगोल जेरै मै बायदि बायदिनि जोंहा गोनां थि जायो थिग बेबायदिनो बेफोरबो मोनसे बर' हारिनि आबाद मावनायनि ओ सिनायथि नङा होमबा, जेरै जाबोरो हायखांग्रा बेफ खौ मा होनो ओ जेरैहाय खासि सेखा बायदि बायदि जोंनि बर' हारिमुनि आबाद मावनायनि नेरसोन बे फोरबो नङा होमबा नोंथां खोनादोंना नोंथां औ जेरैहाय जोंहा बावखा हुखेन बायदिफोराबो आबाद मावनायाव नांगौ जानाय गुदि मुवा नङा होमबा नोंथां थिग बेफोरबादिनो दा ओ आबाद मावनाय होननानै बुंनो थिखाङोब्ला जोंहा मेसें बोथोराव ओ मेसें बोथोराव जोङो आलु बिलाहि मुला गाजर लाइ लाफा, बायदि आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनो, जोंनि बर' समाज एबा ओनसोलाव नङा होमबा नोंथां? थिग बेबादिनो बेजों लोगोसे ओ जेरै जोङो बायदिसिना बोथोरखौ लोब्बा लाखिना बायदिसिना ओ मैगं थाइगं गायनाय नुनो मोनो एबा आबाद मावनाय नुनो मोनो जेरैहाय जुखामनि आबादबो मावो जोंनि ओनसोलाव नङा होमबा बर' ओनसोलाव। थिग बेबादिनो दा आबादा मोजां एबा जानो थाखाय जों बायदि हासारबो बाहायनाय नुनो मोनो जिबियारि हासार नङा होमबा जोंनि बर' समाजाव नोंथां औ औ दा थारैनो औ नोंथां ओ समाबो जाबाय जोंना गोजोन्नाय थाबाय नोंथांजों रायलायना